औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
आङो दायो जेनायनानै दं नोंथां
अ ओ नोंथांनो ओ फन हरनायनि सोमोन्दो आनो जाहै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायो सानदों आरो ना नोंथाङा सावरायनो सम मोन ओ सोलाबगोन ना?
औ नोंथां सोलाबो
ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनब्ला
औ नोंगौ नोंथां
ओ दैज्लां बोथोराव जोंहाथ' बयबो माइ आबाद मावो ओ आङो दा माइ आबादनि फिसायाव एसे फंनैसो सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ जायो नोंथां
ओ जोङो गिबियावनो माइख खौ माइ आबाद मावोब्ला जोङो गिबियावनो उम खोथिया फोग्रोनांगौ नङा होमब्ला ओ खोथियाफोयो औ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माइ ओ बोसोराव उम थिनानै दोनखानाय माइज्लिखौ जोङो ओ फुख्रिफ्राव बा अबावबा दैफ्राव सोमनानै दोनग्रोयो सोमखांनायनि उनाव जि बियो ओ बोखां ओ सानसे साननै अ साननै बा सानथामफोरनि ओ गेजेराव जोङो बेखौ बोखांनानै इखौ जोङो लांदां जायगाफ्राव थालिर बिलाइ ओ लखबनानै थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो ओ गरम जानानै गाजा खिलिनायनि आरो ना
औ
औ बिनिफ्राय जोङो बे ओ खोथिया फोनो थाख खायथ' जोङो ओ दब्लायनै दब्लायथामसो ओ हाखौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगौ गोदोनि समावथ' बे ओ बांसिनानो मोसौजों हाल एवोमोन नाथाय दानि समाव मा मोसौजों हालेवनायखौ नुनो थांला बांसिनानो ट्रेए ट्रेक्टर फोरजोंसो ओ हालेवनायखौ जोङो नुनो थाङो आरो ना
औ
ओ ट्रेक्टरफोरजों जोङो गिबियावनो हालोवनानै ओ इदिनो ओ दुब्लिखौ फोमोननानै लाग्रोनांगौ ओ फोमोननानै लाखा खांनायनि उनाव ओ जोङो जे ओ माइज्लि बिखौ जोङो लांनानै दुब्लियाव फोनानै होनांगौ आरोना ओ फोखांनायनि उनाव ओ जुदि माइआ ओ खोथिया गोजौ गोजौ जायोब्ला जोङो बिखौ फुनाय जायो ओ फुखांनानै जों एखौ मुथा ओ मुथा मुथा खानानै दोननाय जायो ओ जे आखाासे आखानै बेफोरबायदि खालामनानै जोङो दोननाय जायो आरो ना ओ दोनखांनानै जोङो जेब्ला हाया मोनो ओ हाखौबो जोङो फार्स्टावनो खारायग्रोयो खारायखांनायनि उनाव जोङो खन्थाम हालेवनाय जायो आरोना मोनजासिम मोनखांनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो औ बिदिनो गोदोनि समाव बिदिनो सावरि बादालि बिदिनो जालाय लायोमोन नाथाय दानि समाव बांसिनानो हाजिराफोरसो लालाय लायो बिदिनो बदलफोरजों थांलायलायो ब बांसिन गोदोनि बायदि नंलिया आर ना गोदोनिजों दानिजों एखे नंलिया आरो दा नोंथाङाबो एसे फंनैसो फोरमायनानै होदो दे
अ नोंथां जागोन जेनेबा जोङो माइ आबाद होनोनोबाथ' नोंथाङानो दानि एसे फोरमायलांखाबाय जेनेबा जोङो माइखौ गायनो थाखाय सिगां खोथिया फोग्रोना लायो होननानै जेनेबा जोङो माइ गोदोनि सम एबा दानि सम माइ गायनायाव बुंनो थाङोबा जोङो गोबां फाराग दं होनजायो आरो ना माने गोदोनि समावथ' जोङो जेनेबा बिदिनो नांगोलफोर बाहायनानैसो बिदिनो खदालफोर बाहायनानैसो गायनाय जायोमोन आरोना ओ दानि जुगाव जेनेबा जोङो बिदिनो ट्रेक्टर ज एबा मेसिन फोरजोंसो गायनाय जाजोबो आरोना ओमफ्राय जेनेबा माइ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा माइखौ जेनेबा जोङो दानि नथाङानो दानि होनखाबाय जे जोङो जेनेबा माइ गायनो थाखाय जों सिगां बिदिनो हखौ एवग्रा लानाया एबा बा जोङो माइखौ दैयाव सोमनानै एबा साननैसो बिदिनो थालाय बिलाइ बा खोमनानै खोथिया माबानानै फैयो होननानै दहायनो खिन्थालांखाबाय नोंथाङा एबा बिदिनो फोखांनानै मास मोनसेबा एबा खोथिया रायो एबा मा फुजानाय जायोब्ला फुनानै गायो होननानै खिन्थाखाबाय नोंथाङा आरो जोङो जेनेबा जोङो माइखौ माइखौथ' जोङो जेनेबा गायनानैल' दोननानैल' जाया आरोना मानो होनोबा जोङो माइखौ जोङो मोजां फिथ मोननो एबा फिथाय थाइजासे जोथोनै लानांगोन आरो ना नङाबा मा जोङो माइआ मोजाङै फिथाइ मोननाय नङा आरो ना नोंथां जोंहा मानो होनबा जोंहा गाय खांनानै दोनोबा जोंहा दै गैया जायोबा हाग्रा बारि जायोबा फिथाइआ खम थायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो माइखौ जेनेबा गायखांनानै जोङो गायखांनानै एबा जोङो साननैसोनि उनाव जोङो दुब्लियाव थांफिननानै एबा जोङो दैखौ नायनानै दै थि सोनांगोन एबा जोङो दैबा आलिफोर बायदोंबा दैबा थेनानै आलिफोरखौ हो थेना होनांगोन आरोना नोंथांा आरो जुदि जोङो माइफ्राव जुदि एम्फौफोर जादोंबा अबेबा जुदि हाग्राफोर जादोंबा जोङो नायै नायै मुलिफोर सारनांगोन आरोना नोंथां आरो माने बुंनो थाङोबा गोदोनि समावथ' बेबायदि गैयामोनना आरो दा जेनेबा मुलि सारलायनाय बिदि माबानाय गैयामोन आर ना माने दानि जुगाव ' गासिबो माने मुलिफोर ओंखारजोबबाय नालाय बिदिनो हाग्रा थैनायानो जा एबा एम्फौनि मुलियानो जा माने गासिबो मुलियानो ओंखारजोबबाय आरो ना नोंथां आखायनो माने बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनाया एसे एसे साबसिन आरोना नोंथां मानो होनोब्ला गोदो समाव जेबो केमिकेल एबा मुलि गैयामोन नालाय हाग्राफोर ज माने आखायजों दांनानै बा माब फोसाबोन आरो गोदोनि समावबो माइआ आरो एसे साबसिनबो जायोमोन आरोना थारमाने हासार गोनांबो नालाय आरो बिदिनो मानो होनोबा जेनेबा जोङो बांद्राय केमिकेल एबा मुलिफोर बाहाया नालाय बेनि थाखाय माने हाया हासार गोनां थाबाय थायोमोन आरो नोंथां जायनि जाहोनाव माइफ्रा माने साबसिन जायोमोन आरोना नोंथां अ ओमफाय माने दानि जुगाव मानि थाखाय इसिबां साबसिन नांगौ बायदि जाया होनना बुङोब्ला मानो होनोबा जोङो बांद्राय केमिकेल बाहायनाय एबा रासायनिक हासार एबा मुलिफोर बाहायनायनि जाउनाव जायो आरो जोंनाथ' दानि जुगाव एबा आथि खाला मानो होनोबा जों खोथियानिफाय लानानै माइ फिथाइ थाइगासिम मुलिखोनो बाहायजोबो आरोना नोंथां जेरै जोङो ओ खोथियायावबो जों खोथिया फोखांनानै जुदि खोथियाया जौवा-जौवा जायोबा एबा गाहायबा जों बेयाव इउरिया हासार फोर साननानै जोङो ओ फोजौनाय जायो आरो गोजौ-गोजौ खालामनाय जायो आरो ना नोंथां ओ बिनि था माने जोंहा माने खोथिया जौगोनफाय जोंहा बिनि थाखाय मा होनो जोंहा हाया गिजिरा एबा मैला एबा गाज्रि जायो आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जा लासैनो हाया गाज्रि जालांनायनि जाउनाव जाहा माइनि बिबाङा माइबि माइ फिथाइनि बिबां माने जानाया माइ जानाया माने खमायलाङो आरो ना नोंथां ओ बेनि बिखायनो माने बो दानिजों गोदोनि नायोबा माने गोदोनियासो साबसिनमोन आरो ओमफाय सासिनबो आरो खस्थ'सिनबोमोन आरो माने नोंथां अ खस्थ'बाबो माने गोदोनिया इसिबां माने मावग्राखामोन नालाय गोदोनिया बिदिनो आखाइ आथिंनो मावना जाग्राखामोन नालाय जेबो नुवामोन आरो दानियासो माने गासिबो मेसिनजों बाहायजोबबाय नालाय माने एसे एनै मावबानो माने खस्थ' मोनसै आरो ना माने बिनि थाखायनो माने गासिबो जेरै अ जोंहाथ' दाना मानो माइ गायनाय माने गासिबो मेसिनसो बाहायजोब सै ना नङा-नङा होमबा नोंथां ओ दा थ' जोङो जेनेबा गोदोनि बादि जेरै नांगोलानो होन मैयानो हो होन जेरै जुंगालानो जे मोसौआनो होन बेफोरखौ जेनेबा हालौनायखोनो नुबांला होनजायो आरो माने ओ बुंनो थाङोबाथ' जोङो जेनेबा दाथ' जोङो ओ दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनाव जुदि सोंबाय बायोबा नांगोला मा मोनलाय होन सोंबाय बायबा खिथानो रोंनाय नंबलासो खोमा ना नङा ओमबा नोंथां ओ आरो जों स्कुलफ्राव जुदि जोङो नांगोलनि सावगारि आखि होमबाबो नांगोलनि सावगारिफोरबो आखिनो हाबाय बायनाय नंलासो खोमा नङा ओमबा नोंथां मानोना दानि जुगाव जे नोङो नांगोल नि बिबांआनो गोबां खमायलांबाय होनजायो जेरै नांगोल ला होन मैयानो होन मोसौआबो माने खमायनायनिफ्राय खमायलांबाय आरो फ्रायानो न'खर न'खर मोसौखौबो लाबांला आरोना नोंथां माने मो आरो गोदोनि समावथ' नङाबा जोङो मोसौ जोंनो गायनानै एबा मोसौजोंनो हालौनानै जाबोनायमोन आरो दानि जुगावसो जोङो ओ सोलायलांबाय नालाय जुगा बिदिनो टेक्न'लजि जुग जाबाय गासिबो माने ओ सा सिनफाय साबसिन जालांबाय आरो जेनिखिया जोंहा साबसिननिफाय साबसिन जादों आरो जोंहा जायनि जाउनाव मानो हायाबो एसे गारजिनिफाय गारजिसिनबो जालांदो आरो ना नङा होमबा नोंथां ओ जायनि जाउनाव जोंहा बिदिनो आबादखौ मावनाय एबा बिदिनो माइफोर गायनायाव जोंहा माने ओ नांगौ बादि बिबांनि बाबा गोदोनि समाव जानाय बादि माइफोर फिथाइफोरबो मोननो हाला आरो ना नोंथां माने गोदोनि समाव माने बिगायावनो ओ बिदिनो रोगाख'हालै माइ मोनोमोन जोङो मोथि मोनोमोन जोङो दानो जुगाव माने इसिबां माने बिदि मोनला आरोना नोंथां माने अ माने दब्लायसे माइखौनो जाबाबो जाख'लायनो हायि बेबादि माइ मोनोमोन आरो ना नोंथां अ दानि जुगाव माने इसां माने बेबादि मोनलामोन आरो आरो गोदोनि समाव हासार हाया हायाबो हासार गोनांमोन नालाय आरो मुलिफोरबो बाहाया नालाय बेनि थाखाय माने हाया थाजिम एबा हासार गोनां जानानै थायोमोन आरोना नोंथां ओ आरो जोङो माइ माइनि सायावसो रायलन माइखौ जोङो जेनेबा ओ माइ फिथाइसिम देरहोनो थाखाय जोङो जेनेबा जोङो बिदिनो ओ दानि जुगनि खोबो दानि जुगनिखो नायनोसै आं जेनेबा ओ दानि जुगावथ' जेनेबा जोङो ओ जि बिदिनो माइआवथ' जोङो जेनेबा माइखौ गायखांनानै जेनेबा जोङो बिदिनो दैबाफोरथ' थेनांगोन जोङो नायै नायैनो दै नायै नायै जेबा हाग्राफोर नायनानै हाग्राफोरखौ जेनेबा दांनो हायोबा दांसिगोन आरो आरो फ्रायानो माने दानि जुगावथ' दाङा जेनेबा मा होनो बिदिनो मेसिना जेरै बिफां बायग्रा थटेंखि बायि फिसा मेसिन दंना मुलि सारग्रा जारखिन ना मा होनो बेखौ लायै लैै मुलि सेरनानै सारसै आरो ना माने जेरै हाग्रा थैनायनियानो होन आरो जोंहा एम्फौनि एम्फौबोथ' बिदिनो सम सम बायो नालाय अ दाथ' दैज्लांथ' जोंहा माइ गाखोनिसो फ्राय नै एम्फौसो बासिन सिन आरो गुफुर गुफुरनो बिदिनो माइ बिलाइआव गासिबो जाजोबो आर ना नोंथां। बेनि थाखाय जोङो माने एम्फौनि मुलि सारो आरो माने गोदोनि समावथ' बिथांमाने बेबादि एम्फौनि एम्फौ जानायनि नुवामोन आरो जाब्लाबा आरो माने गोदोनि समाव इसेबां बेबायादि नुङामोन आरो माने दा माने जोंहा बिदि माने माइआव एम्फौ जायो होनोबा जोंहा माने बिफां लाइफां बिदिनो हाग्रा बंग्राफ्राबो खमायलांनो हमबायना अरमबारिफ्राबो माने सुबुं बांनाय जान बेनि थाखाय माने जोंहा माइफोर गाननाया एसे एनै माने मोजां माबा नुबानो एम्फौफ्रा माने फैनानै बिदिनो बिरनानै फैनानै बाबफैनानै जानो हमो आरो माने बिसनि बेबो बिसिोरनि आदारसो नालाय बेनि थाखाय माने बेबाददि मस मुलि सारखांनानै आरो जोङो बिदिनो जेब्ला गोबाव सम जानानै बा जेब्ला मा होनो बिफां देरनानै जेब्ला बिबार बारो बिबार बारनानै जेब्ला बे समाव जों जेब्ला माइया अबेबा अबेबा माइया जेनेबा ओंखारख'नो हाया हाया जायोबा ओंखार जोबा बेफोरखौबो जोङो जोङ मुलि सारनानै एबा भिटामिनफोर होनानै बेफोरखौ फुरा ओंखारहोयो आर नों थां माने दानि ज' बेबादि खालामो आरोना थां माने आरो जोङो बेखौ ओंखारहोखांनानै बिदिनो मोनोब्ला जेनेबा मोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ हानानै हानानै लाबोनानै न'आव लाबोना रोगानानै लाबोनानै जोङो मारा होयो आरो मारा नायानायाबोथ' गोदोनि समावथ' जोङो मोसौजोंसो होयोमोन आरो बिदिनो मोसौजों आङ बिदिनो केनफोरजों खायनानै
बेबायदिसो होयोमोन आरो माने गोदोनि समाव आरोनाथ ओमफ्राय दानि जुगाव नायबोथ' गासिबो माने जोङो माइखौ हानानै लाबोनानै जो मा होनो गोदोनि समावथ' बिदिनो जोङो मारा होनोबा मास मोनसेयानो लाखायोमोन आरोना दिनो मारा होननायाव बिदिनो एसे एसेनो दा नाथाय जोङो दानि जु गुखौ नायोब्ला जोङो दाथ' जोङो ओ माराखौ होयोब्लाबो जों सानसेयावनो फोजोबनो हासै आरो ना बिदिनो सय सात नय दस बिगा गाहामनि हाफोरखौ जों सानसेयावनो फोजोबनो हासै आरो ना नोंथां। ओ मानो होनोबा गासिबो मेसिनजोंसो नाजोबनायालाय मेसिनाव सोना होबानो मालाय हारसिंनो माइआ आलदा मा होनो बिलाइआ आलादा आलादा गखायो बेनि थाखायनो माने जोङो दसे समावनो गासैखौबो खामानिखौ मावनो हाजोबसै आरोना नोंथां अ इसिबांथ' माने मोजाङै मिथिजोबा आंबो एसे एसे एनै गोरोन्थि जानो हागौ जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां
औ जाबाय नोंथां औ नोंथांजों ओ माइ आबादनि बागै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो मिन्थिफोरखौबो मिथि नो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा